हेलौ
नोंथाङा मा खालामगासिनो?
हेलौ
खबरा मोजाङैनो दंना? हेल'
हेल' नोंथांनि आवाजखौ खोनाफैयाखै माथो
मा खालामगासिनो नोंथाङा।
हो
नोंथाङा मा खालामगासिनो।
हेल'
नोंथाङा माबोरै दं?
दं मोजाङैनो।
दासान्दि माबायदि सोलिगासिनो दं?
दासान्दि मोजाङानो दासान्दि माइ गायबाय दङ जोंहा न'खराव माइ गायनाय सोलिगासिनो।
साबोसे गायदों।
औ गासै जि जन गायदोंं नोंथाङालाय मा खालामबाय दं।
आं दा जिरनानै दं नोंथांनि गामिया मा मुंमोन?
गामिनि नामा सालमारा
नोंसानि नगराव सोर सोर दं
जोङो न'खराव गासै साबा बाबा ओमफाय आदा आगै आरो आं। बाजै हो
मा मावो
जोंना आफाया जेबो मावा न'आवनो खेथि मावो।
दासान्दियाव ब' थायो नों
मोनदों
दासान्देआव बाव थायो
दासान्दि आं गुबुन जायगायावसो थायो मामा मोननियाव
मा मावगासिनो दों
दा ओरैनो जिरायना दं जेबो मावथ'वाखै
ओंखाम संनो जाथ'वाखै नामा?
ओंखाम संनो जा ओंखाम संनो जाबाय आनैया संगासिनो दङ।
मा ओंख्रि संदों?
दिनै आलु ओमफ्राय लेस्रा लेस्रा आलु
ओंख्रि गैया नामा?
होनदो
ओंख्रि गैया नामा?
ओंख्रि दं दालि
दालिखौ माबोरै सङो आंनो खोथालाय?
दालिखौ सिगाङाव जोंहा रुग्रोनानै लायो। रुखांनाय उनाव थावआव थाव सेरफिननाय जायो।
बेनिफ्राय
नोंथाङा मा खालामबाय दं दा
दं ओरैनो बेरायना बायनानै
उ
नों मा मा ओंख्रि सं म मा ओंख्रि मा मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो?
गासैबो औवा मेवाय अनला
औवा मेवाया मानिफ्राय जायो
औ
मा बेसाद बे
नों दा फरायगासिनो ना फरायनाया जोबबाय
आंना फरायनाया जोब्बाय जोबथ'बाय दा
बेसेबाङालासे फरायखो
फरायनायखौ बि ए डिग्रि कमप्लिट जाबाय
मेजर दं नामा
औ मेजर दं बद'आव मेजर दंमोन
नोंसा न'खराव दा सोर सोर मा खालामगासिनो
जोंहा दा आइआ ओंखाम संगासिनो दोङो बाबाया ओरैनो जिरायना दं आगैया लेखा फरायदों आदाया न' न'आव गैया दं नोंथालाय मा खालामबाय दं न'खराव फै नोंसोर साबैसे दं
जोंहा गासै साब्रै आइ आफा बिनानाव आरो आं
नोंथाङा दा बेसेसिम फरायनाय
आंनाबो बिए कमप्लिट जाबाय
दा नआव ओरैनो दं नामा
औ दा ओरैनो दं
जेबो मावथनाय जायाखै
आलासि जानो फैया नामा
थांगोन सम मोनब्लाा सम मोनथआखै दा
सम मोनोब्ला फैबानो जाबाय माब्लाबा
जागोन दे साननै सानथामनि उनाव सम मोनबा थांनाय जागोन दा थांनो हाथनाय नङा
औ खबर हरबानो जाबाय
जागोन दे
दिनै बोथोरा जोबोद गरमथारना
उम बिदिनो बोथोर
गाबोनबो माइ गायबावगोन नामा नोंसा
ओं गाबोन बो माइखौ गाय साननै सानथामसो लांबावगोन
ओरैनो खै बिगासो दंबावो गायनो लागा
बिगाया सारि बिगासो दं सारि बिगासो दंबावो बिगा आरो बिगानै
ओरैनो गासै बेसेबां दं नोंसानि
हा? जिब्रै बिगा दं हाया
गासैखौबो नआवनो मावजोबोबा
ओं गासैबो खेथिखौ जोंहा नआवनो मावजोबो
दे बिदिब्ला दोनथ'बाय
दे
गोजोन्थों